हेल'
औ
औ गोजोन मोनाबिलि
औ गोजान मोनाबिलि आ जोङो मा होनो मोजां नोंनालाय
औ मोजाङानो ओंखामफोर जाखांबाय ना मोन
औ जाखांबाय आं जाखांबाय
मा ओंर्खैजों जाखो
जाबाय दालिजों
अ
जोङो दा जोङो दा मा होनो हाजो- हालानि सायाव सावरायनोसै नामा
औ जागोन - जागोन औ
औ आङो एसे बुंनोसै फंनैसो बेनि उनाव नोंथाङा बुंबानो जाबाय ओ जोङो हाजो हाजो होनना मिथियोब्ला मा बुजियो जायनोखि मा होनो जोंनि सोरगिदिं थानाय जोंनि जों जोंनि हायेन ओनसोलनिफ्राय बेयो मा गोजौसिनाव थायो आरो गोजौ बाहागो आरो ओमफ्राय जोङो मिथिखायो मा होनो हाजोआ माने मा होनो बुहुमनि फ्लेटस दोरदनानै दोरदनायनि जाहोनाव बांग्रिं मावनायनि जाहोनाव सोमजियो आरो मा बलकान'नि थ्रुयैबो बियो सोमजियो आरो ओमफ्राय बिसोरखौहाय जों मा होनो ओ गुबुन गुबुन बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगायाव मोननो हायो आरो ओमफ्राय आरो मा जाबावो बिसोरखौ जोङो हाग्राबारि
औ
सनबारि अन्थाइ बेफोराव अखमबा समाव जोङो मा होनो बर'फोरावबो नुनो मोनो आरो ओमफाय मा खालामो हाजोआहाय मा खालामो जोंनि मिथिंगानि मोनसे ओम खाथि फिनांजाबनाय मोनसे बाहागो आरो ओमफाय बेवहाय जों मा नुबावो हाजोनि खाथियावहाय जों मा नुयो माखासे फ्रेश वाटार आरो माने गोग्गो दै आरो मा होनो दैमाफोरबो फिसा फिसा दैमाफोरबो जोङो नुनो मोननाय जायो आरो ओमफाय मा खालामो ओ गोबां बिफां लाइफांफ्राबो हाजोआव रज'यो आ मफ्राय मा खालामो जिब जुनारफ्राबो बेयाव थायो आरो ओमफाय आरो जों मा बुंनो हाबावो हाजोआ मा खालामो ओ अखा हानाय आरो मा खालामो बोथोर सोलायनायावबो बियो गोबाङैनो बिफाव लायो आरो ओमफाय मा होनो हाबावो मानसिफ्रा मा खालामो हाजोआवहाय मा खालामो बेरायनो थाङो रंजानो थाङो आरो मा खालामो ओ सान्थि एबा गोसो गोजोननो थाङो आरो ओमफाय बेवहाय मानसिफोरखौ जों मा नुयो जेब्लानाखि बेरायनो थाङो अब्ला बिसोरो मा खालामो लाइक ओ ट्रेकिं खालामो खालामनो एबा मा होनो थाबायनो मानखोनो बिदि बिदिनि थाखाय थाङो आरो बिसोरो आमफाय जोङो जोङो बांसिन मा नुयो बांसिन मुंदांखा हाजोफोरावहाय बिसोरखौ ट्रेकिं खालामनायखौ नुयो आरो जेरै हिमालय हाजो बेफोरबायदियाव ओमफ्राय आरो जों आरो जों मा बुंनो हा यि हाजोखौ जोङो हाजोखौ मोनसे समायना सान्थि आरो बिराद मोजां नायनो सुन्दुर बेयावहाय जोङो लाफानो हायो आरो मानो होनबा जों हाजोखौ गोजाननिफ्राय ओरैबायदि स समायना नुयो आरोना जि जायगायाव हाजो थायो बे जायगायाव ओमफाय मा होनो टौरिस्फ्राबो बेरायदिगिरिफ्राबो बांसिन फैनाय नुयो आरो जेरैहाय जोंनि खाथि ओनसोलाव थानाय मोनसे हादरसा मेघालय बेवहाय बेवहाय बियो बांसिन मा टौरिजिम जायगा आरो ओमफ्राय आरो आं बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांनिफ्राय एसे खोनासंनो लुगैबाय
ओ हाजोनि
हाजोनि फारसेनो खोनादों ओ हाजो होननानै बुङोब्ला नों बुंनाय बायदिखौनो बुजियो आ हाजो होननानै बुङोब्ला
जाय माने हानि माने जौथाय हानि जौथायनि मोनसे महर जाय खौ जोङो लेखायाव फराफ्राव मोनबोदोंमोन बांग्रि बा दैबानाफोरनि गेजेरजों जानानै सोमजि
औ
जोंनि बायदि बांखौ मोननो हानाय जायो आरो नों बुंनाय बायदिनो
जोंनि हाजोआ जोंनि आसामावहाय इसपेसिलि अखा हानायनि ओ गोहोम बिफाव लायो मोनसे गोनां मोनसे बिफाव लायो जेराव ओ खोला सोनाब खनानिफ्राय बारबोनाय जि मौसुमि बारा सा-सान ओ सा सानजा खनाजों संनानै जे साहानि जोंनि हाजोआव सौरग्रावनानै लेखायाव हाग बेखौ लिरनाय दङ सौ रावनानै बेवहाय बारा जोङो सोमजियो जायखौ जों बारदै सिख्ला होननानै बुङो आरो बिनि जोहैनो जोङो गोबां अखाखौ मोननो हानाय जायो नांगौ समाव दैज्लां बोथोर समाव
बेबादि आफादफोरनि थाखाय मोनसे मोजां बिहोमा होननानै जोङो लागै मदद होनाय जायो
औ
दा बेजों हाजो होननानै बुंङोब्ला हाजोखौ आं जोबोर मोजां मोनो आं हाजोआव बेरायनो मोजां मोनो आरो माने थायलें फैलें जि लामा गोजौ गाहाय लामा माने नायनो बेबो जबोर मोजां नुयो नालाय
उ उ
नाङो आरो आं हाजोआव माने बेरायनो बाइकफोरजों जे जायगायाव हाजोआ बांसिन गोजौ जायगा दङ बेवहाय बरफफोर गोग्लैयोना जेरै हिमालयफोरावहाय जिर तावां बेफोरबादियाव बरफ गोग्लैयो बेफोरबायदि जायगायाव थांनो मोजां नाङो आरो
उ
बेबायदिनो हाजो होननानै बुङोब्ला गोजौ गाहाय जानायलाय समायना नाबो नुयो गोजौनिफ्राय गाहाइ हायेनखौ नायहरनो आरो हायेनिफ्राय ओमफ्राय मोजां नुयो सोमखोर मिथिंगा गोनांलाय बेबायदि मोजां नुयो आरो दा नों-नोङो इसे बुंबावदों हाजो बिनि बिखय
मा होनो हाजोआहाय मा ओरैबायदि मोनसे मिथिंगानि मोनसे गोमोथाव आरोना जों बिखौ गोमोथाव होन्ना नै बुंनो हायो मानो होनोब्ला बियो ओरैबायदि गोजौ आरो मा होनो बेखौ नायनो जोङो ओरैबायदि मोजां नुयो आरो आमफाय जोङो मा बुंनो हाबावो हाजोयाहाय गोजौबो दं बिस्रा मा थायो बिस्रा दाथायबो थायो आरो अबेबा हाजो आ गिदिर अबेबा हाजोआ गोजौ अबेबा हाजोआ गाहाय गासिबो समान नङा आरो ओमफाय बेयावहाय हाजोफोरखौहाय जों मा नुयो माखासेफोरखौहाय जोङो पुरा बिफां लाइफां गिदिर गिदिर बिफां लाइफांजों साग्लोबसारनाय नुयो आरो ओमफ्राय आरो गुबुन माखासेफोरखौ जों मा नुयो एखेबारे मा होनो बोसोरावनो बोसोर बोसोरैनो जेब्लायबो बरफजों साग्लोबजानानै थायो आरो ओमफाय आरो जोङो मा होनो हाजो हाजोमाफोरखौ मा बुंनो हायो मा होनो दैनि मोनसे टावार बुंनो हायो आरो माने जायनाखि बिनि ओमफ्राय मा होनो बांसिन दैमा फ्रानो हाजोनिफ्राय दै बोहैबोना बोहैबोनायजोंसो सोमजियो आरो आमफ्राय बेवहाय मा खालामो बिसोर बिसोर दैमाफोरा बिसोरनिफाय बोहैबोनाय दैमाफोरानो लासै लासै मा खालामो ओ जोंनि लोंनायनि थाखाय बेखौनो बाहायनाय जायो। सोदांनानै आरो आबाद मावनायाव आरो मा होनो गिदिर गिदिर दारिमिन बायदिसिना नायनि बायदिसिनायाव बेफोरबायदि दैफोरखौनो बाहायनाय जायो आरो। ओमफाय आरो आंथ' बुं खादोंमोन मा होनो ओ हाजोआनो जों नि ओ बोथोर एबा बारहावाखौ जाथाय बारबो थोरखौ बियो सोलायहोयो आरो। अखा हानायखौबो बेनो खालामनानै ला खालामनानै लाबोयो आरो। ओमफ्राय आरो मा बुंबावो हाजोआहाय मा होनो ओ ओरैबायदि मोनसे जायनाखि बेवहाय बिफां आरो जिब जुनारफोरनि मोनसे थाग्रा जायगा आरो। बेवहाय आरो मा जाबावो ओ बुहुमनि गुबुन गुबुन उम गुबुन गु बुन सुबुंफोरखौनो बियो हाजोआ गावनिथिं गाव गावनिथिं नायनो थाखाय एबा गावनिथिं फैनो थाखाय बोबो हरो आरो गावनि समायना म हरखौ नायनो थाखाय बियो बेनाव मोनसे ओ सोम बेनाव मोनसे मोजां नुनाय दाथाय दं आरो जायनाखि बेफोरबायदिनि जावुनावहाय जाय जाय हादोर एबा जाय हादोरसायाव बांसिन हाजो जायगा बे बेवहाय मा होनो जों बांसिन बेरायगिरिफोरखौ एबा टौरिस्फोरखौहाय जोङो थांनाय नुयो आरो जायनि जाहोनावहाय बै हादोरनि एबा बै रायजोनि रांखान्थिया जौगानो हमो आरो। ओमफ्राय आरो जों मा बुंनो हाबावो हाजो खौवहाय जों मा बुंनो हायो बांसिन धोरोमारि जायगाबो बुंनो हायो आरो हारिमुवारि जायगाबो बुंनो हायो मानो होम्बा जों नुयो होम्बा बांसिन ओ हाजोफोरावबो जोङो धोरोमारि गोथार जायगाफोरखौ मन्दिर बायदिसिनाफोरखौ नुनाय जायो आरो ओमफ्राय आरो बिनि अनगायैबो ओ ओ जों जारिमिनावहाय माम-मा-मा बुंनो हायो ओ हा जोखौहाय मा खालामनो हायो ओ लिरगिरिफोरा मा खालामबावो बिसोरो खन्थाइ लिरबिदां बायदिसि ना लिरनानै बिसोरो आरो बायदिसिना गान बानायनानैबो बिसोरो ओ मेथाइ रोजाबनोबो नागिरो आरो ओमफ्राय दानिया आङो बे बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबथ'नाय जाबाय खोमा
औ औ दे औ औ दे साबायख